औ नोंथां खोनादोंनाा औ नोंथां मा खालायगासिनो दं दायो?
आं दा नै ओरैनो लामफोरावओरैनो थाबायथिं लागासिनो आरोना नोंथां।
अ अ जेबो खालामाखै होनबा नोंथां?
ओहो दा जे आङो जेबो खालामथ'वाखै माने।
अ खौरांफ्रालाय बोरै नोंथां दासान्दि?
खौराङाथ' दा साननैसो मोजाङानो होनजायो नोंथां।
मोजानो नै नोंथां। ओ ओमफ्राय दै सानसुफ्रावलाय माथो ओंख्रि जायामोन?
दहाय सानसुआवथ' सबायजों साम'सो मोनलै नोंथां।
गोथावनो माथो बर'नि माने दोरोङारि ओंख्रिखौनो जादों होनबा नोंथाङा दहाय।
औ जादों आं नोंथां जादों।
उम मोजाङानो दे।
उम
ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै नोंथां दैज्लां बोथोरनि?
दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनायफोराथ' जोब्बायानो होनजायो नोंथां जोंनिजों। नोंसिनिथिं जायलाय नोंथां?
जोंनिखिनाबो इदिनो नओथां जोबफ्रामबायानो थेवब्लाबो एसे एसे दंबावो बयहाबो गोदि गोदि।
अ आतसा।
औ ओमफ्राय दैज्लां बोथोरनि बोथोरफोरा बोरै होदों नोंथांनि?
दैज्लां बोथोरनि बोथोरफोराथ' देग्लाय हायो मोजाङानो होदों होनजायो नोंथां।
अ मोजाङानो ना नोंथां?
औ मोजाङानो।
औ दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला माने नोंथां जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ दा बिदिब्ला जोंनि मेन आयदायानो जाहैबाय जोंहा जोंनि गेजेराव जोंनि समाजारि जोंनि समाजनि गेजेराव माने गोबां जेंना जा सेफोर सोमजिबाय थायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ
औ दा बेबायदिनो माने गोदोनि समाजाव मानि बेलेग गुबुन रोखोमै माने जेंना जेंसि बिदि सोमजिनायखौ जों नुयोमोन आरो ओमफ्राय दानि जि मुगा जोंनि सोलिफु मुगा बेवहाय माने गोबां बेलेग बेलेग जेंनाफोर सोमजिनायखौ नुयो दा बेबायदिनो माने जा ओ गोदोनि समाव माबायदि जेंनाफोरा समाजाव जब्ले जब्ले जाफिरबाय थोयोमोन आरो दानि समाजाव जिबायदि ओ आरो माबायदि ओ जेंनाफोरा जावले जावले जाफेरबाय थायो दा बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हांगोना एसे सिम
औ हागोन आं नोंथां।
औ दे होमब्ला
जोंहाथ' बिदिनो गोबां जेंना जेंसि दं सुबुंफोरनि गेजेराव नंना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ गावजों गावनि गेजेरावनो नायलायनो हायै जाथिफोरबो दं आरोना नोंथां। बिदिनो गोबां दानि जुगावहाय गोबां बिदिनो जेंना जेंसिफोर दङ। जोंहाथ' बिदिनो होनो थाङोब्ला गोबां जेंना जेंसिफोर दं गोदोनिखौ होननो थाङोब्लाथ' बिदिनो गोदोनाथ' मा होनो बिदि फ्राय बांद्राय बिदि गावजों गावनि गेजेराव एना एनि गैलायामोन। बा बिदिनो जेंना जेंसि गैलायामोन आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
नाथाय जोंहाथ' दानि जुगाव बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोरखौ जोङो नुनो मोनो जे आयु
जिबायदि सुबुंफोरा गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जिबायदि गावजों गावनि गेजेराव नायनो हायै बा बेफोरबायदि ससे लामा ओंखारलायनायावनो बुथारसलायलनाय बा बेफोरबायदि थासारिफोरा दानि जुगाव एनानिफोरा जालायगासिनो दं। आरो जोङो मा होनदों दाथ' इन्टारनेटनि जुग बावसो नोंथां इन्टारनेटनि जुगावनो मा होनदों बिदिनो गामि एरियानि सिख्लाफोर बा बिदिनो हाबा जाखानाय सिख्लाफोर बेफोरबायदि दोनखारलायनाय खारलायलायनायफोरखौ जोङो मा होनदों दानियावहाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां
उम
औ दानि जुगाव जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदि एनाय अयनाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां एना एनि फोरखौ जों नुनो मोनो गोबां एना एनि फोरखौ।
आरो मा होनदों बिदिनो गोबां गावजों गावनि गेजेराव नायलायनो हायैनि जाउनाव मा होनदों बिदिनो थ' लोगो बिदिनो बबावबाफोर खामानि मावहैसै होननानै लेंनानै थांसिगोन आरोना नोंथां। जेब्ला जेब्ला बैफोरो जेब्ला थांसिगोन लेंनानै लांसिगोन होनोमबा बैफोरखौ बुथारहै मोननायखौ बा एना एनि जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां गोबाङानो दानि जुगाव।
उ औ औ नंगौ।
बेफोरबायदि थासारिफोरखौ जोङो नुनो मोनो दाख्लैसो बावैसो जों खोनानो मोनबावदोंमोन अबेबाफोर खामानि मावनो होननानै लांनायमोन बेयावबो बुथारैखुमानायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेफोरबायदियावबो न'खरनि मानसिफ्राबो गोबां ओ मा होनदों दुखुुनांथाव मोनसे जानानै फैदों आरोना नोंथां।
उम।
औ बेफोरबायदियानो गोबां जेंना जेंसिफोर जायो दानि जुगाव जोङो बि बिदिनो गोदोनि दिनावथ' मा होनो बिदि बांद्राय इनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन मानो गोदोनि दिनावहाय मा होनदों फ्रिमोन
जेबो लेखा फरानि जेबो टेनसननानो गैयामोन नोंथां होननो थाङोब्ला। जोंहा मा होनदों बिदिनो गोदोहाय उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव जोंहा जेबो टेनसनानो गैयामोन। नंगौ ना नंआ नोंथां?
नोंगौ।
औ जाय अबे हाखौ लायो ला। जाय बबे हाखौ सननानै मोजाङै साफा खालामनानै लायो ला बेफोरबायदिमोन आर ना गोदोनि दिनाव। नाथाय जोङो दानि जुगावथ' बिदिनो हानिबो लानानै बिदिनो गोबां इनाय अनायगार बा बिदिनो गावजों गावनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। औ बिदिनो गोबां गावजों गाव सैलायि फोरखौ जों नुनो मोनो मानोना सासे बिदा फंबायनि गेजेरावहाय बिदिनो दस बिघा हाबा फंबाया बिद आ बिदाया बिदिनो सात बिगासो लानानै फंबाया बिदिनो बिगाथामसो लायोबा बेफोरनि गेजेरावबो बिदिनो गोबां मा होनदों जेंना दानि जुगाव औ आरो दानि थ' जोंहा मा होनदों दाथ' बिदिनो गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो।
औ
फैसानि गोनांथियाव बिदा फंबायनि गेजेराव बिदिनो गोबां नांज्लाय खमज्लायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ
गाव गावनि गेजेरावनो बिदिनो मा होनदों जुदा जुदा जालायनाय बा बिमा बिफाफोरखौहाय मा होनदों लाफायो बा बिदिनो जुदा गारनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों। हिनजावफोरनि गेजेरजोंबो बेफोरबायदि थासारिफोरा सोमजियो आरोना नोंथां जाय न'खराव जे बिहामजोआ मोजां सहैया ब्ला बैफोराव संसार जानायावबो बिदिनो मा होनदों बिमा बिफायासो मा होनदों खस्थ' जानांगौबा बैफोरजों बे गावनि फिसाज्लाफोरजों बा फिसाजोफोरजोंनो मा होनदों जुदा जालायनांगौ बेफोरबायदि थासारिया दानि जुगाव नुनो मोनो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला बे गासैबो रां रुफानि मोनसे लबाव जायो। औ एखायनो जोङो सानै हयै मा होनदों हिनजावफोरखौ मोजाङै लानांगौ आरो ना नोंथां। दानि जुगावहायो जे जोङो बिदिनो जाम्बिद्राय खौबो लानाङा बा बिदिनो जों गोरोंद्रायखौबो लानाङा आरो ना नोंथां। जे गोरोंफोरा अभार स्मार्टैनो मा होनदों बेफोरबायदि थासारिखौ लाबोखायोआनो। आरो ना नोंथां आरो जाम्बिफोरा मा होनदों जोंहा बिदिनो खामानिफोरावबो बिदिनो हेल्प ओ बिदिनो खामानि दामानिफोरावल' जागोन नाथाय बबावबाफोर अफिसफोरनि खामानिफोरबाबो साइन फोरनि खामानिफोराव बेफोरो जानाय नङा आरोना नोंथां बेनिखायनो एसे सोलोंथाइखौबो लानांगौ आरो
औ औ औ
औ बेफोरबायदि जेंना जेंसिआ जाफ्लेबाय थायो आरो दायो। औ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन थारैनो
औ दे
औ दा जोंहा जोंनि गेजेराव बा जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोराथ' गोबां रोखोमै रोखोमनि दङ जोंहा गोदोनि समाजाव जानाय माखासे जेंना जेंसिफ्रा एसे आलादा जोंनि
औ
नि सोलिफुबाय थानाय जोंनि जि दारिमुगा फैदों जा गोदोनि समाव जे ओ मा होनो ओ गोबां सुबुङानो सोलोंथाइ गैयामोन जायनि जाउनाव माने गावजों गाव माने उम बुजिलायनो हायैयाव माने इदिनो बिसि फिसाय दावराव दावसि जानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो ना गावजों गाव दिनो माने बिब्दि मा होनो न' न' खाथि खाथि न'नि साखाथि फाखाथि खाथि खाथिनि सुबुंफोरजों बांसिनै जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा बिसोरो बांसिनै थांला फैला जे जेन'बा दाउ अमा फिसियो बेफोरनि बिथिङावबो जेन'बा सोरनिबा दाउ अमाफोरा माने सोरनिबा न'फोरनि बारिनि मैगं थाइगं जाहैयोब्ला बैफोरनि बिथिङावबो माने ओ एसे बुजिलायैयाव बिदिनो गावजों गाव दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेफोरबायदि
औ
दा जोंहा बेल' नङा जेन'बा गोदोनि समावथ' सोलोंथाइनि माखासे आंखालमोन नालाय। बेफोरनि बिथिङाव बिसोर सोलोंथाइ लानो हायासै बा सोलोंथाइनि माखासे गियान गुनफोरखौ बिसोर मोननो हायासै। दा जायनि जाहोनाव बिसोरो माने न'खरावहाय गोबां बिसि फिसाय दावराव दावसि जायोमोन। मानो होनोबा बिसोरो ओ मा होनो ओ गोदोनि समाव बिदिनो जेन'बा बांद्राय जौ जुमाय बायदि लोंनानै बिसोरो न'आव फैनानै बिसि फिसायफोरजों बिदि बुलाय फैनाय बुलाय बेफोरबायदिखौ जों नुयोमोन आरो। थेवब्लाबो एथ'ग्राब माने बेलेग बेलेग जाथायफोरा एसे खममोन आरोना नोंथां। दानि जुग गोनोखोआरि मुगायाव सोलिफुबाय थानाय माखासे जेंनाफोराथ' माने गोबां रोखोमनि जेंना जेंसि सोमजियो। बेवहाय जोंनि जेनेबा जोंनि समाजाव नुफ्लेबाय थानाय माखासे जेंनाफोराथ' जोंहा मा होनो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जादों होननानै जों बुंनो हागोन आरो ना नोंथां। ओ दहायसो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा बिसि फिसाय जानाय जायो माने मा ओ माने बांद्राय गोरोंबो लानाङा, माने रोङिबो लानाङा होननाया। दा बेफोरो माने ओरैबायदि जायो सोलोंथाइ थाब्लाबो माने ओ बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव बांद्राय मिलायलायिनि गेजेरावनो माने न'खराव दावराव दावसिया सोमजियो आरोना नोंथां। दा थ' फ्रायनो बांसिन सुबुङानो माने सोलोंथाइनि बयहाबो एसेबाबो गुन दंसै नङा होमबा नोंथां? दा बिसोरो बे गुनखौ एसे बाहायनांगौ आरो माने मानो गावजों गाव बुजिलायनो नाजानांगौ जायनि जाउनाव ओ जाहाते जेनेबा दावराव दावसि जाया नख'राव बिसि फि गथ' गथायफोरा डिस्ताब मोना बेफोरबायदि जायो आरो। दा बिदिनो जोङो हानि सिमा सेलायनाय दानि जुगावथ' जेन'बा मा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसेनो जोंनो गोबां मुवा बेसाद बायदि रोखोमनि नांगौनि गोनांथिया बांदों जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि थाग्रा थाग्रा खुलियाबो माने बारानिख्रुइ बारा नांगौ जानानै फैबाय। दा बेफोरबायदिनो माने जोंहा हा सिमा सेलायलायनायनि जाउनावबो गोबां दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां। आरो बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेन'बा ओ गोबां दावराव दावसिखौ जों नुनो मोनखादोंआनो बिब्दिनो सोरबा हौवाया सोरनिबा हिनजावखौ लाना खारनाय सोरबा हिनजावा सोरबा हौवाजों खारस'नहैनाय दा बैफोरबायदिया जोंनि समाजाव जावले जावले जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथाय आरो। दा बिदिनो जोंहा जेनेबा साखाथि फाखाथिनि सुबुंफोरा ओ इदिनो गोबां रां आरजिनायखौ नुयोब्ला माने खाथिनि माखासे सुबुंफोरा गोबां मेगन सायो। दा मेगन सानायनि गेजेरजोंनो बिसोरो बियो मा होनो मा होनो बेखौ बायदिसिना फाव फानदायनानै बा खायदा बायदिसिना बाहायनानै बुथारखुमानो बा बिनि माखासे रां आरजिनायखौ बियो सिख'ना लानो थगायना लानो बेफोरबायदि नाजानायखौ जोङो बांसिनैबो बांसिन नुदों, मानो होनोबा जों जोंनि जि बे दानि समाजाव माने गोबां दावराव दावसि बुलाय सोलाय जों बेफोरनि बिथिङावनो जों नुनो मोनसिनदों। मानो होनोब्ला बिसोरो सोलोंथाइनि गुन गियान दंमोन दङब्लाबो बिसोरो माने सोलोंथाइनि माखासे गियानफोरखौ दोनखोमानानै गावनि अहंखारि गोसोजों सोलिनायनि जाउनाव सोमजियो आरोना नोंथां। दा बिदिनो बुथार सुथाराथ' गोबां जागासिनोआनो जोंनि समाजाव। सोरबा लोगोखौ बुथारनाय, सोरबाया गावनि हौवाखौ बुथारनाय, गावनि ओ फिसायनिफ्राय प्रपार्टि मोननो थाखाय दा बेफोरो जोंनि समाजाव जाबाय थानाय आरोना नोंथां। दा बेफोर गासै समाजनि जाथायफोरखौथ' जोंहा बे दसे समनि गेजेरावनो जेन'बा फोरमायजोबनोथ हाखायानोखा नोंथां। जा समाबो जानानै फैबाय। दा बिदिब्ला जोंहा दिनैनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ दे दे।